हेलौ औ हेलौ औ खोनाबाय औ खुलुमबाय
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनो जासिहग्रोनाय जाबाय नोंथाङा दा माथो खालामदों?
आङो नाफाम बानायगासिनो नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां नै आं दासो फाथो निफ्राय फैदों आङो नोंथां
हा
बे आबादनिफ्राय आं दासो फैदों नोंथां
अ अ अ
बिदिब्ला आंनो नोंथाङा फोरमायना होदो मा होनो नों देट जा बानायगासिनो ना नाफाम बे खौ बोरै बानायजेननाय जायो सुंद'यै आंनो फोरमायना होो नोंथाङा बिदिबा
औ औ जागोन नोंथां नाफामखौ जों गोदोनिफ्रायनो बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै मिथिनो मोनो नोंथां आरो दाबो सोलिगासिनो दं होननानै जों बर' सुबुंफ्रा मोनथिनो मोनो आरोना
नाफामखौ देनो थाखाय जों सिगां दैमायाव एबा दैयाव नाखौ हमनानै लागोन ग्रोना लानाय जायो
नाफाम देनो थाखाय नाखौ बायदि रोखोमनि नाफोरखौ हमनानै लानाय लाबोनाय जायो आरोना माने मोनसे रोखोमद' नङा गासिबो रोखोमनि नाफोरखौनो जों बाहायनो हायो नाफाम बानायनायाव बेनि उनाव जोङो न'आव लाबोना नानि खिफोरखौ गारस्रायो नानि खि गारखांनायनि उनाव मशहाय जोङो नानि बिगुरफोरखौबो जिरनानै लायो बिनि उनाव जों नाखौ साफा सुनानै लाना नाफाम देनो थाखायहाय ना नाफाम देनो थाखाय जोङो नाया एसेल'आ जाया आरो ना एसे बुरजायानो नांगौ नाखौ‌। एसेल' नाजों नाफाम जाया। बेखायनो जों बुरजा देनांगौ जायो आरो। फांखौ नाखौ सुखांना लानायनि उनाव बेखौ सान्द्रि दैयाव दै सर'ना दोनग्रोना लानाय जायो आरोना। बिनि उनावहाय जों मोनथिनो मोनो दि अराव एसे फोरानस्रोब्ला नाफाम नाफामा एसे गोथाव मोनजायो होननानै मोजां मोनथिनो मोनो।
अराव एसे होखांनायनि उनाव सान्दुंङाव एसे फोरानस्रि सोना दोनाय जायो ना नाखौ नाफामखौ बिदिनो नाखौ बिदिनो सानै सानथाम बिदिनो खालामबाय थागोन ना अराव एसे दोनलाय, सानदुंआव एसे होलाय, बिदिनो साननै सानथामसो खालामबाय थागोन।
बिनि उनावहाय जोङो, नाफाम बानायनो थाखाय जि जि जिनिस नांगौ बेफोरखौ जगार खालामना लागो लाग्रोनाय जायो लाग्रोनांगौ जायो जेरै थ थास'बो नांगौ जोंनो नाफाम देनो थाखाय। बिनि गोदो गोदायनि समाव जों बर' सुबुंफोरा वाल उवालाव देनानै नाफामखौ जाबोयो होननानै मिथिनो मोनोमोन नोंथां। बेनिखायनो जोङो सिगां उवाल आरो गाहेनखौ वालजों गाहेनजोंखौ जोङो सुस्र'ना फोरानना रां लाग्रोनांगौ जायो। बिनि उनाव जे अब्लाहाय जोङो जोंनि उवाला रानो अब्ला नाखौ ना फोराननायखौ बसायना बेयाव दोननाय जा माबा उवालाव दोननाय जायो आरो ना। नाफामखौ देनो थाखाय जों ना गोजाजोंल' जाया, बिनिखायनो थास' गोसोम हानानै लाग्रोना सुना लानोसै। ओमफ्राय नाखौ उवालाव लुखबना गाहेनआव गाहेनजों उवालाव देनोसै आरो ना। नाखौ दोखो दोखो दिखांनायनि उनाव थास' गसोमखौ होनोसै। बिनि उनावहाय आरो देबावनोसै नाया मोजां देयाब्ला मान ना फामा मोजां जाया होननानै जों मिथिनो मोनो। बेनिखायनो बेनिखायनो जों नाखौ मोजाङै देनांगौ।
ओमफाय मोजाङै गेब्लेेजोबहोनांगौ आरो ना देनानै नङाबा नाफामा मोजां जाया होननानै जों मोन मिथिमोनो।
देनाया मोजां जायाबा नाफामा गोथाव जायाफा एबा नाफामानो जाया होननानैबो जों मिथिनो मोनो आरो ना।
बेनिखायनो जों मोजां देना गेब्लेहोथारखांनायनि उनाव नाफामखौ सोना नाफामखौ सोना दोनो जों आथिखालाव दिंग्रि बयेम नि बाहायथिखौ नुनो मोनबोबाय गोदो गोदायनि स समाव नाफामखौ औवा हासुङावसो दोनो होननानै जों मिथिनो मोनोमोन। नाथाय दा आथिखालाव दिंग्रि बयेमनि बाहायथिखौ नुनो मोनबाय आरोना नोंथां। नाफामा गोथाव जानो एफ ना नाफामा गोथाव जानोबा नाफाम नाफामनि बयेम नाफामाव दोननाय जों जे बयेमाव दोनदों एबा जों जे हासुङाव दोनदों बे हासुं एबा बयेमखौ जों मोजाङै गोरा मारिनांगौ जायो। जि मानि जेबो रोखोमनि बार हाबैनि थाखाय जों हासुंखौ मोजां गोरा हासुं एबा भयेमखौ जों जेराव दोन्दों बेहाय बेखौ मोजाङै गोरा मारिनांगौ जायो आरो ना जेरोखोमनि बार हाबैनि थाखाय माबा बार हाबोब्लाथाय नाफामा गाज जायो होननानै जों मिथिनो मोनो। बेबायदिनो नाफामखौ देनानै बानायनाय बानायना दोनो होननानै जों मिथिना मोजां मोनो आरो ना नाफामखौ बायदि रोखोमैबो जों जानो हायो जेरै नाफाम गोजायैबो जानो हायो जेरै नाफाम बिदै नाफाम बाथोन अनला इं खुरावबो नाफाम होनानै जों जानो हायो थास' बिसंवबो जों नाफाम होनानै जायो आं नोंथांनो नाफाम बाथोनखौ बोरै संनाय जायो बेखौबो फोरमायनाय हागोन नाफाम बाथोनखौ औ नाफाम बाथोनखौ एवनो थाखाय जों सिगां नाफामखौ जागोन जखा हासुंनिफ्राय बरनना लानोसै ओमफ्राय बिनि उनाव अर साराइखौ होनिनै जेब्ला थावा दुङो जायो आरो ना थावखौ होखांनानै थावा दुमोब्ला जोङो सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु गासिबो गसिखौबो होसननानै दसे एसे मोजां एरनानै जेब्ला खामहां खामहां जायो साम अब्ला जोङो नाफामखौ बोसन हरनोसै ओमफ्राय एसे दै होनोसै आरो ना जेसेबां नाफाम लादों इनि से जखा लानानै दै होनोसै नाफामखौ फ्राय एग्लिनोसै ए्लिखांनायनि उनाव जों मोजाङै एग्लिबाय थानांगौ आरो ना नाफामखौ ओमफ्राय बेहायनो जोङो बोथोरनि हिसाबजों जेनेबा गोजां बोथोरबा जोङो दुन्दिया ओमफाय गरम बोथोरबा बिदिनो गंगार दुन्दिया बिसोर बेफोरनि बाहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जों बोथोर दि गरां बोथोराव जोङो गंगार दुन्दियाखौ होयो नाफामाव ओमफ्राय जों बेफोर गंगार दुन्दियाखौ होनानै लानोसै ओमफ्राय एग्लि बावनोसै नाफामखौ आमफ्राय सं संख्रि होनानै साखिनोसै संख्रिखौ बिनि उनाव जोंना नाफामा मोनबाय आरोना नोंथाङा फाथो फोनायनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां दा नोंथांनिसिम सिगांग्रो गोजोननाय जासिरगारबाय नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायनायनि थाखाय जे नाफामखौ बोरै बानायनाय जायो आं सिगां सिगां इसेबां मिथियामोन नोंथां नाथाय दा नोंथाङा आंनो फोरमायना होबाया नाफामखौ बोरै बानायनाय जायो जाहाथे आङो नोंनि गियानजों इयुनाव आङो नाफामखौ बानायनो हायो होननानै आं आसा खालामो नोंथां आरो इयुनाव आङो माबाफोर गोनांथि जायोब्ला नोंथांनि मदद लागोन होननानै आसा खालामो जेब्ला आङो नोंथांनि खावलायनाय बायदि जे आङो फोरमायनोसै फाथो आबादखौ बोरै बानायनाय जायो फाथो आबादखौ बोरै बानायनाय जायो होनोब्ला नों थां बेनि सि बे आबादा जोंनि आसामाव मावनो थाखाय जोबोद मोजां जायो आरो जेरै बेखौ गासिबो बोथोरावनो मावजाजोबा मानि गासिबो जायगायावनो मावजाजोबा फाथो आबादा जेरै जोंनि आसामानि बिदुं एबा टेम्पारेसारा मोजां नालाय बेनि थाखायनो जोंनि आसामनि थाखाय मोजां सुइटेबोल
बिनि बिदुंखौ नांगौ नैजिब्रै डिग्रि सेलसियासनिफ्राय थामजिबा डिग्रि सेलसियासनि गेजेराव नांगौ आरो ओमफ्राय बिनिनो आसाम आसामा जोंनि थाखाय मा हिउमिद आरो मा गोरान आरो एसे गरम बोथोर नालाय बेनिखायनो बेबो मोजां बेखौ बांसिनानो गरम बोथोरावनो मावनाय जायो आरो बे फाथो आबादखौ सिगाङावनो नोंहा फाथो आबाद मावनोब्ला हा थाग्रोनांगोन नोंथाङा बे जुदि नोंथाङा बेनि बेफार फालांगि खालामनो नागिरदों अब्ला नोंथाङा गोबां बिबांनि हा थानांगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा जुदि हाखौ नोंथाङा नोंथां ना जुदि हाया थोजासे बिबांनि हासार गैयाब्ला नोंथाङा मा गोबोर खि आरो बयलारनि हासार गारना होनांगोन आरो सिगाङावनो नोंथाङा हाखौ हालौवनानै लादो। खननै एबा खनथामसो हालेवदो खनथामसो हालेवबा मोजांसिन जायो आरो हालेवनानै हालौखांनानै खनथामसो हालेवबाथाय मा बेयाव थानाय माखासे दाखोर दालाफोर बिफां लाइफां लेवा बेन्दोंफ्रा मा थैलांजोबो। बेनि उनाव हालौवखांनायनि उनाव बै हाग्राफोर खौ साफा खालामदो। हाग्राफोरखौ साफा खालाम नानै बिनि उनाव ओरैनो खनसे खनसे हालेव जाबावो आरो नोंथां। गोबोरखिजों आरो बयलार हासारखौ मिक्स खालामनानै जाहाथे हाया हा या बेफोर फुलुं गोनां जायो। बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो बै ओ जेब्ला हासार हालौवखांबायना नोंथाङा बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो ओ जेवरा होनानै लादो आरो जेवराखौ होनाय जायो जाहाथे मोसौ मोसाफ्रा फैनानै बे आबादखौ नस्थ' खालाम फैया एबा खहा खालाम फैया। बेनि थाखायनो नोंथाङा जेवरानि उवाल होनानै लादो। बेनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामदो फाथो बेगर लानानै जेब्ला हाया मोनो एबा रानस्राव जायो अब्ला नोंथाङा फाथो बेगरखौ गारै गारै होलांदो आरो बेबायदिनो माबाया रज'नो फाथोनि बिजिर नै जिनिफ्राय नैजि दिनसोनि गेजेराव रज'लांगोन आरो बियो लासैनो रज'बोगोन। बिनि थाखायनो मा खालामनांगौ बेयाव हासार मोजाङै जासिनबावनायनि थाखाय इन पाटिलाइजारखौ होनांगौ जायो आरो नों थां आरो नाइट्रजेनफोरबो जाहाथे फाथोआ मोजाङैनो देरबोयो। जेब्ला फाथोआ गोजौ जाबोयो एबा मा जाबोयो नोंथाङा माखासे बे फा जोथोन लानांगौ जायो। जेरै जोथोन होनोब्ला एम्फौ जायो ना नोंथां बिलाइ गोथांखौ बेनि था खायनो नोंथाङा माखासे बाजाराव बा निफ्राय बायनानै लाबोनांगोन जायखौ बाजाराव मोनो। बुंनो थाङोब्ला एम्फौ जायै बेखौ नोंथाङा दैजों लगायनानै मेसिननि मददै सारना होनांगोन आरो बेनि उनाव माला गरम बोथोरावसो गायोनालाय इखौ मालाबा मालाबा मा जायो सानदुं बिराद दुङो। दुफां बोथोर जायो अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगौ बे बो माबायाव दै सोनानै होनांगौ आरो दै फाथो आबादनि गेजेर गेजेर होमब्ला फाथो आबादा मोजाङै देरो। बेनि उनाव मालाबा बेनि उनाव मालाब मा जायो थाबो जायो बिनि नांगौनि बारा अखाबो हानानै होयो होयो। बे नांगौनि बारा अखा हायोब्ला नोंथांनि आबाद फोथाराव दै ज'मा जागोन आरो बाराद्राय दै ज'मा जाबाबो मा जायो आबादा गारजि जायो बिनि थाखायनो नोंथाङा बे दैखौ दानस्लायनानै हरनां खोनादो बै दाहा जाहाथे दैया थाब थाब सेमो। बेनि थाखाय नोंथाङा माखासे इनि राहा लानांगोन। बेबायदिनो नों थाङा आरोबाव माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ। बेखौ बेमार होनो बेखौ
ओम
सिम रड होनो आरो उइल्ट होनो इंराजियाव नाथाय बर'आव मा होनो बेखौ मोजाङै मिथिनाय जाया आरो बेनि थाखायनो नोंथाङा बे बेमारनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय माखासे हासार हाथाइनिफ्रायबो मुलि बायनानै गेजेर गेजेर सारबाय थाना होनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ मा खालामनांगोन ओ सेजौ नैजि सेजौ बाजिनि गेजेराव बेखौ नोंथाङा मोनगोन आरो जेब्ला नोंथाङा बेखौ मोनो हाखांगोन अब्ला हाखांनानै नोंथाङा लांनानै बेखौ न'आव फोरानहै बा फोरानहैनांगोन आरो बे फोरान बेखौ नोंथाङा फोराननांगोन बै प्लास्टिक सायाव नङाबा दारहा सायाव बनानै फोरानबा मोजां जायो आरो मानो होनबा बिनिफ्राय राननाय बिलाय मोनो ना बे बिलाइआनो जोंना नारजि जायो आरो जाय बियो मोनसे बर'नि दोरोङारि जाग्रा होननानै बुंनाय जायो। बेनि उनावहाय नोंथाङा बे नारजि बिलाइखौ मोनखा नायनि उनाव बे फाथ बे फाथोखौ मा खालामनांगोन दैयाव सोमहैनांगोन आरो बुंनो थाङोब्ला फुख्रि नङाबा दैमायाव थांनानै नोंथाङा बेखौ बै फाथोखौ सोमहैनांगोन सोमहैखांनायनि उनाव नैजि आरो थामजि दिन नङाबा बाजिसो दिननि उनाव मा जायो नोंथाङा बैनिफ्राय माबा मोनो आरो जिरुं मोनो जिरुं मोन